हेलौ
हेलौ
हेलौ औ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
औ होमबा जोङो ओ सोलोंथाइनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां ना
औ औ
औ दे होमब्ला नोंथाङा एसे ओ सोलोंथाइनिनो सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ सोलोंथाइ ओ होनोब्ला जों सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ नङाब्ला जों दावगालांनो हाया मानसिनि जिउआव सोलोंथाइया जोब जोबोर गोनांथि ओ सोलोंथाइजों लोगोसे मानसिया गोबां गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हानायखौ जों नुनो मोनदों ओ सोलोंथाइ लानो हायोब्लासो जों जिउआव जौगासारलांनो हायो ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाज बा बर' हारियावहाय ओ गोदो गोबां गोलैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन ओ जेरैबादि हाय दावगानो नांगौ बेबादि दावगानो हायाखैमोन नाथाय आथिखालनि दिनावहाय ओ‌ सोलोंथाइजों लोगोसे बर' हारियाबो गोबां गोजौ फारसे दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ सोलोंथाइ थायोब्ला सो मोनसे हारि बा मोनसे ओ ओ‌ मोनसे समाजा जौगालांनो हायो आथिखालाव सोलोंथाइखौ जों गोबां गोजौ थाखोजो गोजौ नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर' हारियाबो ओ जोबोर गोजौ फारसे दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइखौ जोंनि बर' हारिया मोजां नोजोरजों बा ओ गोजौ थाखोजों नायनायखौ जों नुनो मोनामोन जायनि जाहोनाव ओ बर' हारिया गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन
ओ बर' हारि होननानै बुङोब्ला थ' जों गासैबो मोनथिखायो जे बर' हारिया ओ जानाय लोंनाय बा जौ जुवाजों गफबनानै थायोमोन होननानै ओ बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानायाव जौ जुवा बा जानाय लोंनाय गाज्रि हुदाय याहाय ओ सोलोंथाइखौ गोबां सिं सिम लाखिनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां ओ गाज्रि मुवाफोर जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेनिखायनो ओ बर' समाज जाहाय जौगालांनो हायाखैमोन जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला ओ जौ जुवाजों ग हबनानै थायोब्ला मोनसे न'खरा मालाबाबो गोजौ फारसे थांनो हाया ओ जौ जुवाजों गफबना थानाय न'खराव जेब्लायबो नांलाय खमलाय दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर' फरायसाफोराहाय न'खरनि बेफोरबादि जेंनायाव गोग्लैसोनानै थानानै ओ सोलोंथाइखौ मोजां नोजोरजों नायैखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो जों ओ जौगानाय हारियाव जौगानाय जे आथिखालनि मुगायाव ओ दासिम जोंनि बर'फोराहाय सोलोंथाइखौ गोबां गोजौ नोजोरजों नायनानै सोलोंथाइजों लोगोसे गोबां आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' समाजावहाय सोलोंथाइखौ ओ गोजौ फारसे दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि न'खराव बेफोरबायदि सोलोंथाइया माबाब्यदि गोहोम गोग्लैयो बे बेनिफार से एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो ओ सो नोम बयनोबो नांगौ बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माखासे ओ खोथा बाथ्राखौ जोङो मिथिनो हाया बा जोङो गोबां बिथिङावनो जोङो थगायजानो हागौ आरो माने थगायजागोन जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला थ' बे थिग बेबायदिनो जेरै हमनानै ला नोङो दखानाव माबा मोनसे मुवाफोर बायनो थाङोब्ला जुदि नोङो सोलोंथाइ मिथियाब्ला रोङाब्ला बै माबा मोनसे मुवानि नों बिनि माने जोरथायखौ जोङो बिनि जोरथाइ डेटफोरखौ बा खालारफोरखौ जोङो नायनो रोङाब्ला बा बैनि बेसेनखौ जोङो नायनो रोङाब्ला जों बेयावबो जों बेफोरबायदि माने माखासे समावबो बेफोरबायदियाव जोङो थगायजानो हागौ आरो जों सोलोंथाइ गैयाब्ला बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोर गोनां बिनि अनगायैबो जोङो गावखौ गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो सोलोंथाइया गोनां जोङो मानोना जोङो सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो माखासे गोजौ खामानिफोरखौ मावनानै हमनानै नों गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जोङो साख्रि बाख्रि मावनो हागोन नोङो रां खामायनो हागोन जोङो सोलोंथाइ थाब्लासो बेनि अनगायैबो जोङो बे जोङो सरासनस्रा जोङो फरायसालियाव फराय सोलोंनायनि अनगायैबो जोङो माखासे सोलोंनांगौ बा सोलोंथाइफोर थायो जेरै जोङो माखासे आखल आखुफोरखौ जोङो बैफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे गिदिर फोरनिफ्राय जोङो सोलोंनांगौ बा सोलोङो थिग बेबायदिनो जोङो माखासे आ बिनि अनगायैबो जोङो ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो माखासे ओ आबादफोरनि बिथिङावबो जोङो माखासे ओ आबाद मावनायनि बिथिं खान्थिफोरखौबो जोङो सोरनिबाफ्राय बा जोंनि आगुनि मावबाय थाखानाय गोरों गोराफोरनिफ्रायबो जों सोलोंनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला आबादनि बेलायावबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन मानोना जोङो आबाद माव मोनसे आबाद मावोब्ला जोङो बैयाव माखासे होनो गोनां बा हासार बायदिसिना मुलि बेफोरखौबो बेफोरखौ होनायाव जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। मानोना जोङो बेसेबां बिघायाव बा बेसेबां आबादाव जोंनो बेसेबां बिबांनि होनांगौ बैफोरो माने माखासे नेम खान्थिफोरा बा लिरनायजोंसो बा लिरनायाव थायो। जोङो सोलोंथाइ रोंब्लासो बा फरायनो रोङोब्लासो बैखौ फरायनानै नायनानै जोङो बेखौ बाहायनो हागोन थिग बेबायदि ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनोसै गोबांआनो गोरों जाबाय। बा सोलोंथाइ लानो रोंबाय सोलोंथाइ लानानै बयबो आथिखालावथ' रोंजोबसै रावखौबो बेबायदि थगायनो हानाय माने बेबायदि हुदा बा खान्थिया जोंनाव माने सोलिला बा हाला बेफोरबायदिखौ खालामनो बेबायदिखौ जोङो ओनसोलाव नुनो मोनोसै। माने बयबो आथिखालनि बिमा बिफाफोरा सोलोंथाइ फरायसालिफोराव गावनि गथ'फोरखौ फरायनो हरो फोरोंनो हरो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजां फरायसालि नागिरनानै बैफोर फरायसालिफोराव फरायनो थिनहरो फरायहोयो बेबायदिनो गोबां माने बयबो सोलोंथाइयाव दायो माने सांग्रां जा बाय ओ गोरों गोरा जाबाय उम बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
उम बिनि उनाव ओ। नोंथाङा आरो बिनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ औ ओ सोलोंथ
ओ सोलोंथाइ लायोब्लानो जे साख्रि बा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हाथार रो बेबादि नङा। सोलोंथाइखौ जोंनो सरासनस्रा सुबुंनो नांगौ ओ सोलोंथाइ योब्लासो जों। माबा मोनसे फिसा फेनला बुस्थु बा जिरादफोरखौबो ओ सोलोंनानै लानो हाय यो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला नोङो दखानाव थाङोब्लाबो बे ओ बेसादनि मुवानि बा बेसेनखौहाय ओथ थगायजानोबो हागौ सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंनाव रोंगौथ थि गैयाब्ला ओम माबा मोनसे बा बे मुवानि बे बेसेना जेनेबा ओ जि रां जायोब्ला बेनि जायगायाव नोंखो नोंथांनो ओ नोंथांनियाव सोलोंथाइ गैयाब्ला नैजेबो लाखिनो हागौ। दखानियाहाय बेनिखायनो सोलोंथाइ खौ सासे सरासनस्रा सुबुंनोबो नांगौ जायो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे ओ गथ' थ'फोरा थाम बोसोर जानायनि उननिफ्रायनो सोलोंथाइखौ बिमा बिफाफोराहाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन फरायस सालि बा मोजां मोजां फरायसालियावहाय मुं थिसननानै होनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि। समावहाय। ओ गावनि फिसाफोराहाय ओ जि बोसोर जिनै बोस सोर जाब्लाबो बेखौहाय फरायसालियाव बा थांङैखौनो नुनो मोनोमोन जों। नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि जौगानायजों लोगोसे बेफोरो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ सोलोंथाइखौ जों ओ। फिसा फिनला खामानि बा दखान बा बेफार फालांगियावबो नांगौ जाखाय यो मोनसे फिसा दखान होनो था खायबो नोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङाब्ला जों बे दखानखौहाय। ओ सामलायनानै लाखिनो हाया जायो ओ जुदि सासे। ओ बेफारिया सोलोंथाइ गैया अब्ला। ओब माबा मोनसे मुवा फानोब्लाबो बेनि बेसेनखौनो जाङै नायखांनो रोङाबा। ओब बेफोरबायदि थासारियावहाय गोबां थगायजानोबो हागौ बेनि थाखायनो जोंनो सोलों थाइखौ नांथारगौ जायो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानाया थिखालाव गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों सोलोंथाइ नङाब्लाथ' जों दाव गालांनो हाखाया आथिखालाव जों नुनो मोनदों बर' समाजाव फाय गोबां सोलोंथाइ लानानै। गिदिर गिदिर मानसि जानो हानाय बा मोजां कम्पानियाव मावनो थाखायबो। ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आथिखालावथ' ओ। मेट्रिक पास नंङाब्ला ओ सो ओब मोजां मोनसे कम्पानियावबो जायगा मोनना। बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार। ओ जोंनि समाजावबो सोलोंथाइखौ आथिखालाव गोबां मोजां नोजोरजों नायनायखौ जों नुनो मोनदों। आइजोफोरनि बिथिङाव होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइखौहाय गोदो। आइजोफोरनो होनाय जायामोन ओ आइजोफोरखौ न'आवनो खामानि मावग्रा हिसाबै लाखिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव हौवाफोरजों समान समान आइजो माहारियाबो सोलों थायाव दावगाबोनो मोनदों एबा सोलोंथाइखौ लानो हायो। बेफोरबादिनो जोंनि ओ जे आइजो माहारि बे। बिसोरबो सोलोंथाइखौ हौवाफोरजोंहाय समान समानै लानानै दिनै हौवासाफोरखौ ओ उन खालामनानै ओ गोजौ फारसे दावगालांनाय खौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो सोलोंथाइया सासे सासे मानसिनि जिउआव जोबोर गोनांथार खामानि मावो होननानै जों मिथिनानै मोनो। बेफोरबायदिनो जों सोलोंथाइ खौ ओ जोंनि गामि गफा बा ओनसोलावहाय नुनो मोनदों। नाथाय गोबां नोगोर बा टाउन सहरफोराव सोलोंथाइया गोबां रोखोमनि जौगाखाबाय आथिखालाव जोंनि ओ जे गामि गफायावबो एसेब्लाबो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
अ दे होमबा नों
एखमबा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों आरो सम मोनोब्ला बे फोरबायदिनो बाथ्रा सावरायबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।
औ दे जागोन नोंथां।